औ खोनादों
औ औ खोनादों माबायदि दं नोंथाङालाय
दङ बिदिनो मोजाङानो
अ मा खालामगासिनो दं दायो
ओइ दङ र' सा सो लोंनो नागेरदों
अ दे
अब्ला औ अब्ला जों मानि सायाव रायलायनो दायो
ओ जेनेबा जों सावरायगोना बर' समाजाव ओ गोदोनिफ्राय दासिम मा मा सोलायनाय जों नुबोखो बेनि सायाव बेयाव एसे सावरायनो नामा नोंथां
औ औ औ औ दे बिदिब्ला अब्ला नोंथाङानो गोदोनि आरो दानि एसे फोरमायदो मा मा बिथिङाव सोलायनाय फैखो
औ जागोन दे ओ ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ बर'फोरा बांसिनै हाग्रा ओनसोलाव बा हाग्रा खाथियाव थानो मोजां मोनो दै आरो हाग्रानि खाथियाव थानो मोजां मोनो मानोना ओ बर'फ्रा ओरैबायदि सानोमोन ओ गावनो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ मिथिंगानिफ्रायनो आरो दैमा दैसानिफ्रायनो बुथुमना लानाय बेबायदि सानोमोन आरो
औ
जेरैबायदि दैमा दैसायाव जि सुनाय बेबायदिनो माइरं सुहैनाय बेफोरखौ गोरलै जानाय बायदि दैमा खाथिफ्राव थानो मोजां मोनोमोन
आरो बेबायदिनो हाग्रानिफ्राय ओ मैहुर खालामनायनिफ्राय लानानै मैगं थाइगं बुथुमनाय
औ
ओ सामथाइ जामुं आदार बेफोर गासैखौबो फोरनि थाखायनो बर'फोरा हाग्रा खाथियाव आरो दैमा दैसा खाथिफोराव थायोमोन आरो आरोबाव मोनसे ओ आरोबाव मोनसे ओ मोसौ बोरमानो गांसोनि गोनांथि जायोना नोंथां ओ बिनि थाखाय बै अरनाव हाग्रायाव ओ मोसौ बोरमाफोरखौ गुमहैनाय बे बेफोरबायदिबो जों मोननो हायो आरो औ नोंथां ओ
औ
थावन बांसिनैनो थायामोन गोदोनि समावहाय बांसिनै हाग्रा खाथियाव दैमा दैसा खाथिफ्राव थायोमोन औ नाथाय आथिखालाव जोङो ओ आथिखालाव जोङो टाउन सहरावबो थानायखौ नुनो मोनदों आरो
औ औ
बर'फोरा गोसारनानै दङ बेनो नोंथां
औ ओमफ्रायो औ आंबो जेनेबा गोदोनिखौथ' खोनाबोदोंसो जेनेबा गावनि मेगनजों नुबोदियासै दा गोदोनि सम समावबा माबोरै सोलिबोदोंमोन बेखौबो जों बिजाबफोरनि गेजेरजोंबो एसे एनै मोनबोबाय नङा होमबा नोंथां गोदोथ' बर'फ्रा गाहै ओ हाजो ओनसोल बा हाग्रा हाग्रा ओनसोल खाथि खाला थानानै मोजां मोनोमोन होननानै जों बिजाबफोर बा आजै आजौमोननि खुगानिफ्राय एसे एनै खोनानो मोनबोबाय
औ नोंगौ
बिदिनो हाग्रा हाग्रा ओनसोल बा दैमा दैमा दैसानि खाथि खाला थानानै बिदिनो मैहुर खालामनानै हाग्रा ओनसोलाव ना ना ना नाजों लोगोसे ओ हाग्रानि जुनारफोर मैहुर खालामनानै जानाय बायदिफोरा जोंनि गोदोनि समाव बर'फोरनि गेजेराव दंमोन होननानै जों मिथि मोनबोदों नाथाय बिदिनो आथिखालाव जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो सोलोंथाइ बिथिङावबो एसे जौगानाय फैनायजों लोगोसे जोंनि थानाय जानाय गाननाय जोमनाय बिथिङाव एसे सोलायनायखौ नुनो मोनबाय नङा नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बिदिनो आथिखालाव बिदिनो मैहुरफोरनि मैगुर खालामनाय थासारिफ्रा एसे एनै खम जाबोबाय लोगोसेनो गाननाय जोमनाय मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय बिथिंबो एसे एनै सोलायनायखौ बा एसे एनैबा गोबां सोलायनायखौ जों बर' हारिनि गेजेराव नुनो मोनबायना
औ नंगौ
औ
आरो बेनिफ्राय नोंथां औ बुंनो थांगोन औ खोनादों ने
औ
फिनायनि बेलायावबो जों नुनो मोनो गोदोनि समावहाय जों
औ
जो दाउ दाउ फिसिनाय बोरमा फिसिनाय ओ बिदिनो मोसौ फिसिनाय बेफोरबायदिखौ जों नुबोनो मोनदोंमोन नाथाय बै समावहाय एसेबां मानिे गोबां फिसिनाय जायामोन आरो ओरैनो न'आव जानो न'आव जानो आन्था बिदिनो आलासि दुमसि फैब्ला जानो बा न'आव गावनो गावसोरनो न'खरावनो जानो बेफोरबायदि फिसिनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव नोंथां बिनि माबाफोर सोलायनाय नोंथाङा नुदों नामा?
औ बुंनो थाङोबाथ' आथिखालाव जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो जेनेबा न'आव जानो थाखायबा जानो थाखायल' फिसिनायखौ बारा नुबां फिसिनायखौ नुयो खिन्थु आथिखालाव बेफार फालांगिनि थाखायबो जिब जुनार फिसिनाय बा दाउ अमा फिनाय जोंनि बर' समाजाव गोबां दंसै दाउ अमा फिनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' समाजाव आथिखालाव न'खर संलांनायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
ओ दाउ अमा फिथनि गेजेरजों आ आथिखालावथ' फार्म फोरबो बर'फोरनि गेजेरावबो फार्मफोरबो गोबां खुलिनोसै बा फान बानायनोसै औ। बेखौनोखि जब जब समाजनि सुबुं सुबुं माहारिफ्राबो रांखान्थि बिथिङाव एसे जौगाखांनायखौ जों नुनो मोनसै आरो आथिखालाव
औ नंगौ।
नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंनो हागोन नामा?
औ बेबायदिनो नोंथाङानो बुंलांनाय बायदिना गोदोनिफ्राय एसे सोलायबोनानै दा आथिखालाव फालांगियारि नोजोरै जिब जुनारखौबो फिसिनाय जाबाय आरो। बेबायदिनो बोरमानि फार्म मोसौनि फार्म दाउ हांसो जनि फार्म बेफोरखौ खुलिनाय जों नुनो मोनबाय।
औ।
जबो जोङो बर'फोरखौ जों नुनो मोनो। फालांगि आयदायावबो खम जानानै गैलिया आरो बेबायदिनो मैगंनि फालांगि ओओ। ना फिथाइ सामथाइ लेबु थालिर बेफोरखौ बायदिसिना फाननाय
औ औ।
आरो बावाय जिफोरनि बेलायावबो दखानफोर होनाय बेफोरबायदि खौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनदों आरो।
औ आ।
आरो बिनि अनगायै नोंथाङा सोलोंथाइ बेलायाव माबाददि नुयो सोलायनायखौ बर'फोरनि गेजेराव गोदोनिफ्राय दासिमाव
औ सोलोंथाइ होनोबाथ' गोदोनि समावथ' सोलोंथाइखौ जोंनि बर' समाजनि गेजेराव गैबा होननानै बुंनांसिगोन। गोदोनिफ्राय सोलिायनानै आथिखालावथ' सोलोंथाइ बिथिङाव जोंनि बर' समाजाव गोबां जौगाखांनायखौनो बुंनांसिगोन जोंनि बर' समाजनि गेजेरावबो गोबां गोरों गोरा ओंखारबाय मोजां मोजां साख्रि मावनाय सुबुंफोर जोंनि बर' समाजनि गेजेरावबो दंसै गेजेर गेजेर सोलोंथाइ लानाय जोंनि बर' समाजाव आथिखालाव नुसै
द
साख्रिनि बिथिङावबो जोंनि बर' समाजनि गेजेरावबो गोबां दंसै आथिखालाव
औ नंगौ।
नोंथाङानो सोलोंथाइनि बिथथिाङा बिथिंनि सोमोन्दै गोदोनिफ्राय आथिखालाव एसे सोल सोलायनायखौथ' नुखासै बेनि सोमोन्दै एसे मोजाङै फोरमायदों दे।
जोङो सिगांनि समाव खोनायोमोन बा एसे नुबोदोंबो उन्दै समाव जोङो। एसेबां मानि जोंनि बर' समाजाव गोरों गोराफोरखौ एसेबां मानि नुबोआमोन आरो। नुयोब्लाबो जों आसि बिजौआव साननो हानाय बायदि दङमोन। मानोना बै समाव सोलोंथ फोथाइनि फारसे होआमोन सोलोंथाइया मा सोलोंथाइखौ मानो नांगौ बिनि सायाव एसेबां माने सुबुंफोरा बुजिख'नो हायाखैमोन। नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो सोलोंथाइखौ जोबोद गोसो होनायखौ नुनो मोनदों। गावनि गथ' गथायफोरखौ फरायसालियाव थिनहरनाय बेबायदिनो गोरों गोरा जाजानो लुबैनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो। आरो बेजों लोगोसेनो दानि मुगायाव साख्रि बाख्रिनि बेलायावबो गोबां गोां बेबो डक्टर इन्जिनियार बा गिदिर गिदिर अफिसार लाइनसिम। जोंनि बर'फोराबो सहैनो हाबाय बेखौ
अ नंगौ
बुंबाय नोंथां
औ अब्ला जों जेनेबा बर' समाजनि गेजेराव गोदो आरो दानि बेलायाव गोबां
औ
सोलायनायखौ जों बुंनो हासै नङा होमबा
औ नोंगौ आरो नोंथां जोंहा आबादनि बेलायावबो जोङो सोलायनायखौ नुबोबाय आरो गोदोनि समाव जों दोरोङारि खथिजों आबादफोरखौ मावनाय जायोमोन बै समाव जोङो मोसौजोंनो हाल एवनाय जायोमोन बेबायदि बाहायनाय जायामोन जोङो ओ बेनि जोंना दिहुनथाइ बिबाङा जोबोद खममोन आरो बै समावहाय
खममोन औ खममोन
औ नाथाय आथिखालाव जोङो नुनो मोनो ओ बिगियानारि आदबजों ओ थि रोखोमै मोजां रोखोमै हासार बाहायनाय ट्रेक्टरजों हालेवनाय दसे समावनो ओ हालेवखांनाय आरोबाव ओ दानि जुगाव आबाद थिखोनाय बे फसल दैखांनायावबो ट्रेक्टरफोरजोंनो बा माइ जेरैबायदि माइ हानाय माइ नारा होनाय बेफोर गासैखौबो जों मेसिनजोंनो मावनायखौ आथिखालाव नुनो मोनो आरो आरो दिहुुनथाइखौबो सिगांनि रुजुनायाव गोबां मोननाय जायो दानि जुगावहाय बेनोमोन नोंथां
जों जेनेबा गोदोनि समाव माइ आबाद मावबा ओ मोसौनि गेजेरजों गोबाव समहालागै हालेवनो गोनां जायोमोन नङा होनबा
औ नोंगौ
आथिखालाव खिन्थु गोनोखोआरि आदबनि ट्रेक्टरफोरजों जोङो गोबां हाखौबो ओ दसे समनि गेजेराव जों हालेवनायनि गेजेरजों जों हाखौ फोमोननो फोमोननानै समजों लोगोसे खारफोलांनो थाखाय खाबु मोनो बा थाब हायो
औ नंगौ
अब्ला जोङो सावरायनायखौ बेखिनियाव थांनोसै ना
औ जागोन नोंथां औ नोंथांजों साव